खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्राय जाबाय नोंथांनो।
गोजोननायाबाय नोंथां नोंथांनिसो जासिहग्रोन जाबाय नोंथाङा माबा आइदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन नामा।
औ नोंथां आं नोंसोर मोनसे आयदानि सायाव फन मेसेज सावरायनो थाखाय। नोंथांनिसिम फनहरनाय जादोंमोन।
दे नोंथाङा।
जाहाथे। दा बे आयदायानो जाहैबाय मा बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि सायाव। बुंनो सानदों आङो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि समाव। बर' हारिनि गाननाय जोमनाय। दानाय लुनाय होनोबा जोङो बिसिनि मावनाय दांनाय। बिसिनि गोदोनिफ्रायनो माबायदि मावबोदों जाबोदों बेखौ बाहायनाय। जिरादफोरखौबो बुंनो हायो आरो बांसिनै गाननाय जोमनाय होनोबा थ'। दख'ना गामसा हास्रा बेफोरखौ। मिथिनो मोनो आरो दा गोदोनि समावहाय मामोन बर'फोरा। गाव गावनो न'आवनो दानानै गानोमोन आरो जिफोरखौ। बे न'आव दानानै गाननाय जियानो जाहैबाय मा हिन्जावफोरा दख'ना गानो। आरो हौवाफोरा गामसा गानोमोन। सिगांनि बायदि बेफोर। मोदोमाव ब्लाउस गाननाय बिदि गस्ला गाननाय बेफोरबायदि गैयामोन। दख'नाखौनो बिसोर गानोमोन आरो माखासे जोमग्राफोरखौबो दानानै बिसोरो। उलफोरबायायदि जोमनानै लायोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो बैफोर दानाय लुनायाबो बर'फोरनियाव जाबोखादों दा गान्नाय जोमनायनि बेलायावबो। दानाय लुनायाबो हाबदेरनानै थायो दानाय लुनायनि गेजेरजोंसो बै गान्नाय जोमनायनि। मा गाननाय जोमनायफोरनि। जाय गानग्रा जोमग्रा बेफोरो ओंखारबोनो। हमदों दा बुंनो थाङोब्ला जोङो दख'ना। दख'नाखौनो गाहायै बर' हारिनि हिन्जावफोरा गानो आरो। बे बेनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि सिनायथिखौ। खौबो मोननो हायो आरो दा बर' बर' हारियाव। बर' हारिनि हिन्जावफोरा दख'नाखौ बयबो बयबो गानजोबोआनो। दा दख'नाखौ। माबायदियै दायो बेखौ आं एसे बुंलांनोसै दख'नायानो जाहैबाय मा मोनसे। औ। सिगांनि समावहाय माखामोन इन्दि खुन्दुंफोरखौ लुनानै बेखौ बे खुन्दुंखौनो सोङोमोन आरो बे। बेखौ सोंनानै बानायोमोन। आरो बे खुन्दुङाव मा खालामोमोन गाब गाहोनो थाखाय बिसोरो। बिफां लाइफांनि बिलाइ बा अबेबा बिबार। बेफोरनिफ्राय बिसोरो माखासे। गोजा गोथां गोमो बेफोरबायदि। रंफोरखौहाय बिसोरो देग्लिनानै बैफोर बिदैयाव। बे इन्दि एम्फौनिफ्राय मोननाय खुन्दुं गुफुरखौ। सोमनानै जेबादि नांगौ खार रंनि बेखौ बा जेबादि गाबनि नांगौ बेखौहाय बिसोरो सोमनानै खा गाबखौ होयो होयोमोन आरो दा बेनि उनावहायनो बिसोरो मा ओ बे खुन्दुंखौ बानायनायनि उनावहाय बिसोरो ओ जिखौ सोंबाय जिखौ सोंनायनि उनावहाय बिसोरो गाव गोदोनि समावहायथ' न'खर न'खर बयनियावबो बर'फोरनि न'खर न'खरावनो इसान सा सालिखौ थानाय नुयोमोन बे इसानसालियावनो बिसोरो जिफोरखौ दायोमोन आरो बे जि दानायावहाय बो माखासे ओ गोबां मुवा बेसाद फोर दङ बेफोरखौ जोङो ओ माखासे आङो खोन्थालांसै बे साल खुन्थिया गायनानै थंब्रै बेवहाय साल गान्दै आरो माखासे माखु थार बेफोरनि गेजेरजोंनो मा खालामोमोन जिखौ दायोमोन आरो जिखौ ओ बिदिनो बिसोरो नयथा बा दसथा बार'था सोरबा खेबसेनो सैद'था बिसथा गाहामबो दायोमोन आरो बेखौहाय मा जेब्ला दख'नानि महरा दायै दायै दानानै बेवहाय गानजानायनि एसेबां गोलाव जायो अब्ला बिसिमाव ओ बिसोरो हासोयोमोन आरो बेनि गोलावा ओ बिदिनो ओ जि फुट बा जिनै फुट बेसेसो गोलाव जानांगौमोन आरो गुवारा ओ बिदिनो बा फुटनि बा ब्रै फुट बिदिनि ओ गुवार बिसिनि गेजेराव थायोमोन आरो बेफोरबायदिनो जि ओ बेखौबो दायोमोन आरो बिनि उनावहाय गामसाखौबो बेबायदिनो दायोमोन नाथाय गामसाया एसे हौवाफोर गानग्रा हिसाबै बेखौ गाहायावल' गानोखाय एसे गुसेब महरनि बानायोमोन आरो गोलावखौबो एसे खमनि गोलावा बो दख'नानिफ्राय एसे गसुंसिन जायोमोन आरो ओ गामसाफोरखौहाय बिसोरो बिदिनो खाालार होनानै बानायसै जायखिजाया गाबनि ओ रंनि बेफोरो बानायोमोन आरो बे गामसाखौबो बेबायदिनो इसानसालियाव सोंनानै दायोमोन आरो। बे सोंनानै लानानैनो गामसानि महर होयोमोन दा गामसानि गुवारा अ नै नै बा थाम फिट बिदिनो गुवार जायोमोन आरो गोलावबो बा फिट बा द' फिट बेसो गोलाव जायोमोन आरो बिनि अनगायैबो ओ माखासे आर'नाइ आर'नाइ फालि जायखौ ओ सोरखौबा बरायनाय बा सोरनोबा मान बावनाय बेफोरबायदियाव आर'नाइ फालि बेफोरखौबो दानानै बिसोरो ओ गानोमोन आरो दा सिगांनि समावहाय नुनो मोनो बे जोहोलाव जोहोलावजोफोरनोबो दावहायाव देरहानायनि थाखाय बा माबा मोनसे नेरसोननि थाखाय बैफोर आर'नाइफोरखौ गानहोनायफोरखौ ओ नुबोयोमोन बा नुदोंमोन आरो खोनाबोदोंमोनबो आरो गो गोबां लिरगिरिफोरानो बेफोरखौ ओ बिजाबनि गेजेरजोंबो दिखांना होनाय फोरखौ नुनो मोनदों। गाननाय जोमनायनि बेलायाव बेफोरखौ नुनो मोनदों नाथाय आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि ओगानग्रा जोमग्रा ओंखारबाय सोनाबारि गानग्रा जोमग्राफोरखौबो माखासे बोजब नानै लाबाय ओ माखासे ओजाय गानग्रा जोमग्रा बेफोरो अबेबा बबेबा गोजान गोजान थांनाय समाव उसुबिदा जानायनि थाखाय बेफोरो सोलायबोनायनि सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय दा जिन्स, टप बेफोर गस्ला टिसाद साद बेफोरबायदिखौबो हिनजाव आरो हौवा मोननैबो सानैबो ओ गाननायखौ नुनो मोनो आरो। आरो दानाय लुनायनि दानाय लुनायाव जोङो बेैफोर ओ माखासे ओ दंफांनि बाहायनाय आरो औवानि बाहायनाय बेफोरखौबो नुनो मोनबोनाय जादों आरो। दा आंनि दानाय लुनायनि सायाव बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा ओ फ्राइदानि सायाव फोरमायनो सानदोंमोन नामा?
औ नोंथां नोंथांनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनो थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओ जेसेबांखिनि नोंथाङा बुंनानै होदों आरो ओ गोजोननाय मोन्दों आरो बुजिनानै मोनदों। औ नोंथां आङो नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागि दों बेयो जाहैबाय मोब्लिब एबा कारेन्ट। जायखौ जोङो जोंनि जिउआव दिनैनि समावहायो गोबाङैनो बाहायो। बन बेखौहायो गोदोनि समावहायो जोङो बे मोब्लिबा जोंनि गोदोनि समावहायो गैयामोन। नाथाय थाइ ओ बिगियानारि जौगानायाव आरो ओ गोनांथिखौ सुफुंनानै लानो थाखाय बै समावहायो ओ माखासे ओ सानखांगिरि बिथांमोनहा साननानै बेखौहायो दिहुनदों। ओ बेयो जाहैबाय जोंनि खोमसि आरो माखासे खामानि मावनायफोरखौ होखारनो थाखाय बेखौ बानिनाय जादोंमोन एबा दिहुननाय जादोंमोन आरो कारेन्ट। कारेन्ट एबा मोब्लिबखौ ओ दानि दिनावहायो मोब्लिब गैयाबानो जेबोखौनो जालाखौनो जोङो बुंनांगोन। ओ जोङो हमनो हायो जेरैहाय जोंनि गामिफोरावहायो कारेन्टखौ लांनो थाखाय माखासे ओ एलुमिनियाम थारफोरजों लानानै थाङो। बे एलुमिनियाम थारफोराव माबाफोर ओ बारहुंखा एबा माबाफोर जानानै जुदि ओ बे थारा जयोब्ला बे जनाया जोंनि गामिफोराव ओ कारेन्टा सानसे बा साननै फैयाब्लानो जोङो ओ थानो हायि बायदि जायो जोंनि खामानिया जाया आरोखि। बेबायदि ओ जानानै फैबाय नैबे दानि दिनावहायो। गोदोनि दिनाव नाथाय बेबायदि नङामोन जोंनि गोदोनि दिनावहायो जोंहा आ मबाइलफोरबो गैयामोन कम्पिउटार गैयामोन। माखासे कारेन्टजों बाहायजानाय ओ जोनथोरफोरा जोंनियाव गैयामोन बिनि थाखायनो बै समावहायो मोब्लिबनि गोनांथि गैयामोन। नाथाय दानि दिनाव गासैबो बुस्थुखौनो ओ गासिबो जोनथोरफोरनोनो मोब्लिबनि गोनांथि जायो। जायनि थाखाय खाय दिनैनि दिनाव मोब्लिब नङाबानो थानो हायि बायदि जालांबाय आरो। मोब्लिबा गिबियाव जोङो ओ मानिफ्राय जा मोनो होननानै बुङोब्ला मोब्लिबखौ जोङो दैनिफ्राय दिहुनो जोङो। ओ दैखौ ओ बे-बेबायदिनो गिदिर बान्दो थेनानै मोनसे लामाजों जोंल'' हरनानै बिनि दाहारजों जोङो मोब्लिबखौ दिहुनदों आरो एबा दिहुननो रोंजेनदों। ओ बिनिफ्रायनो कारेन्टखौ दोनथुमनानै गासिबो ओ गामिफोराव जायगाफोराव ओ दैथायहरनाय जादों आरोखि। ओ बेल' नङा जोंहा मोब्लिबखौहायो जोङो आरोबाव मोननो हाबावो मोननै रोखोमै बे जाहैबाय जोङो बारजों मोब्लिब गोहो जौगायो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि जायग जायगाफोराव जों बिफोरखौ नुनो मोना नाथाय आ दस्रा जायगाफोर एबा दस्रा हादोरस फोराव एबा दस्रा हादरफोराव जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो गिदिर गिदिर फांखा बायद दि लगायनानै दोनो बेयावहायो बार बारनायजोंसो खोथा बेवहाय बार बारनाय लोगो लोगोनो बै फांखाया गिदिङोब्ला बेनिफ्राय कारेन्टआ ओ जौगायनानै दस्रा मोनसे कारेन्ट दोनथुमग्रा जायगायाव दोनथुमनानै बिनिफ्राय हायो कारेन्टखौ मोननाय जायो आरो ओ आरोबाव मोनसे दंबावो जोंहा बिदुं एबा सान्दुं सानदुंनिफ्रायबो जोङो मोब्लिबखौ मोनो जेरैहाय जोंहा दानि दिनावहायो सलार दङ बे सलारफोरखौ जोङो सान्दुंङाव लामनाय बायदि खालामनानै दोननानै बिनिफ्राय जोङो मोब्लिबखौ जगायनानै बेवहाय ओ मोन से ओ बेथारि गिदिर मोब्लिब जगायग्रा बेवहाय जोङो दोननानै बेनिफ्राय जोङो कारेन्खौ नांगौ खामानिफोर राव बाहायो माब्लाबानि दिनफोराव जोङो ओ जोंनि बै दैजों दिहुनन्नाय कारेन्टफोरा ओ गारजि जायोब्ला एबा माबाफोर जाथायनि थाखाय एबा बोथोरारि जाथायनि थाखाय बारहुंखाफोर बारनाय जायोब्ला बे फोरनिफ्राय जोङो मोब्लिबखौ मोनाब्ला जोङो बैफोरबायदि सान्दुंजों आरो बारजों ओ मोब्लिब दिहुनन्नायफोरखौ जोङो बाहायो मोब्लिबखौ जोङो गोबां रोखोमाव बाहायो जेरैहाय जोङो दा गावबा गाव आखाइ आखाइ लानों मबाइल बे मबाइलावबो जोङो मोब्लिब नङाबानो जों हा बेयो जेबो खामानि गैया बेखौ जोङो ओ चार्ज होनानै कारेन्टनिफ्राय चार्ज होनानै बेवहायो ओब बेथारियाव जोङो बिनि कारेन्टखौ ज ओ जगायनानै जोङो बेनिफ्राय जों मबाइलखौ सालायो आरो बेल' नङा जों हा गोबां गिदिर गिदिर ओ खामानिफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव जोंहा कारेन्ट नङाबानो जाया बे कारेन्टफोरखौ जोङो ओ ओ बाहायो आरोखि बेल' नंबावा आरो जोङो दावबायनाय दावबायनायफोरावबो जोंहा मोब्लिब नङाबानो जाया बेयावहाय जोङो माखासे ओ मोब्लिब ओ जगायग्रा बेथारिफोरनाव जोङो बेथारिनिफ्राय जोङो बै ओ दावबायनाया एबा बिरखं एबा गारि मथर बाइक बिफोराव जोङो ओ बैयाव मोब्लिब जुगायग्रा बेथारि दङ बेयावहायसो जोङो बेनिफ्रायसो जोङो गारिखौ एबा मोब्लिब खंफोरखौ जोङो बे मोब्लिबजोंसो ओ स्टार्ट खालामनो हायो आरो स्टार्ट खालामनानै जोङो गुबुन जायगायाव दावबायनो हायो बेल' नंबवा जोंहा गोबां रोखोमनि खामानिफोराव बाहायो जेरै रेलगारि रेलगारि गैयाबा जोंहा मोब्लिब नङाबानो खारा गोजौआव जोङो नुनो मोनोदि ओ रेल लामानि गोजौ गोजौ जोंहा मोब्लिब सोंदिंनाय नुयो माखासे थार बे थारफोराव जोंहा गोबां ओ रोजा ओ मोब्लिबखौ जोंहा हरो बे मोब्लिबजोंसो बै रेलगारिफोरा खारो आरोबाव जोङो जोंहा फिसा फिसा खामानिफोराव बाहायनाय जेरैहाय जोङो ओ अफिसफोराव बाहायनाय नुयो बेवहाय जोङो कम्पिउटार बाहायो बे कम्पिउटारफोराबो ओ मोब्लिब नङाबानो जाया आदोबाव जोङो नुनो मोनबावो जोङो न'नि खामानि मावनायाव जेरैहाय जोङो ओ मेसिन सालायनाय दैनि मटर सालायनाय बे मथर सालायनाया मा मोब्लिबजोंसो जायो बेनिफ्रायसो जोङो दैखौ बोखोनानै थिंखियाव जमा खालामो। बे बेफोरबायदि आरोबाव दङ जोंहा दानि दिनावहायो गेस गैयाब्ला आदो बनफोर मोनाबा जोङो ओ मोब्लिबजोंनो ओंखामफोरखौ संनानै जायो आरो जेरैहाय जोंहा दङ मोब्लिबनि ओंखाम संग्रा बेयाव संनानै जोङो ओ जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायै जों गोबां खामानिफोराव बाहायनायखौ जोङो मोब्लिबफोरखौ नुनो मोनो।